खोनादों नोंथां बुं
अ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ दायो फ्रियानो दंथ'यो आं नै नोंथां।
बिदिब्ला आं मोनसे आयदा लाना फैदों नोंथां बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा? -
अ नंगौ नामा ओ आयदाखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा आंनो।
जोङो ओरैनो सरासनस्रा बैसागु फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै।
फोरबोफोरनि सायावनो आरो।
जागोन दे नोंथां जागोन।
औ आं बिदिब्ला जोंनि ओन सोलाव बैसागु खुंनायनि सोमोन्दैखौनो आं बुंहरनोसै जोंनि ओनसोलनिखोनो।
औ जागोन दे जागोन नोंथां।
औ जों बयबो मिथि खागौ
ओ मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथांनिखौ नोंथांनि हेल'
खोनाया खैनामा दाबो नोंथां? खोनायाखै नोंथां?
अ एबार खोनाबाय दे एबार खोनाबाय।
औ खोनादों दा औ औ जों बयबो मिथिखा गौना नोंथां बैसागु होनना बुंब्लाथ' मोनसे बर'निनो गिदिर फोरबो बियो बयनिबो फोरबोफोरनि गेजेराव आरो रंजा बाजा बियो मोनसे मानेगे हारिनि खौसे खौसेथि लाबोनायाव मोनसे बिफाव लायो आरो जोंनि समाजखौ मानेखि खौसेथि दोनायाव आं जोंनि ओनसोलनिनो बैसागुनि सोमोन्दै बुंनोसै बैसागुआ मानेकि बैसागु होनना बुंङोब्ला जों गिबिनिफ्राय जागायनो एसे आङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौनि बैसागु फालियो बेहायबो गोबां दोरोङारि गियानफोर जोङो बर'फोरा गावसोरनि मानेखि नेमखान्थिफोरजों जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो नाथाय बेफोरखौ जों आथिखालाव एफा एनै सोलायनायखौ नुनो मोननाय जासै गोदोनिखौनो आं एसे बुंग्रोनोसै जेरैबायदि जों मोसौनि बैसागु होनना बुंङोब्ला जों मोसौखौ बर'फोरा आबाद मावनानै बेजोंनो जोङो आबादखौ दिखोयो बेनिखायनो जों मोसौखौ साफ्रोमबो बर' फुर्रा न'नि लोषि बा माइनाव होननानै सानो आरो नोंथां
औ औ
बेनिखायनो जों मोसौखौ बे दिनखालि जों बिसोरखौ मान होनानै जेरैबायदि बिसोर बेखौ जों दैमायाव लांनानै थुखैनाय आरो बिसोरखौो जों जेरै लाव फान्थाव थेखा आरो बेनि अनगायै दै हालदै बेफोरनि माला गानहोनाय बिबारनि माला गानहोनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनि अनगायै जों बिसोरनि गं आसुफोराव थाव गोथां फाननाय आरो बेनि अनगायै दोनि हांगारफोरखौ हुलुनानै थाव गोथांजों ल थगायनानै बिसोरखौ फोथानि दागो होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै जों मोसौखौ बिदि खालाम फुजा होखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ फोथाराव इदिनखालि जों दोनदाल बा दुरुं खानाय जाया बिसोर बेखौ जों उदाङै सारनै हगारना होनाय जायो
आरो बिसोरखौ बै फोथा होनायनि माखासे फोथायनायबो दं जेरैबायदि जोंनाव गोदोथ' जों बर'फोरा हाजो हाला खाथि खायाव थानानै रायजो जानाय हिसाबै बिसोरो मानेखि हाग्राफोराथ' गोबां जिब जुनारफोर थायोना मोसा लख्रा बिसोरथ' मोसौखौ जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो मानेकि जाहाथेाव जोंनि मोसौखौ मानगि म मोसा लख्रायाबो गिनानै खारो बेफोरखौ मानेगि फोथायनानै मानेगि बे फोथाखौ होनाय जायो जायोमोन आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै जों जेब्ला बैसागुनि से कालार मोनफयो अब्ला जों मानेखि गोबां दोरोङारि गियान होननाय बायदि बेफोरावबो गोबां फालिथाय फालियो जेरैबायदि जोङो
फोरबोखौ जों जि न'आव मानखि जि फुजा खालामो बे सोरबााबा गुबुन गुबुन धोरोमबो थानो हागौ बेनि अनगायै जों न'खराव जि फुजा होयो बेखौ जों गिबियावनो दुगैस्रां लुस्रां न'खरनि फुजा एा मोदायखौ होग्रोनाय जायो बिनि उनाव जों ज् जोंनि आजौ आजै जोंनि गोमानानै थांनाय सुबुंफोर बिसोरखौबो गोसोखांथि गोसोां थांनानै बिसोरनो जाग्रा लोंग्रा बायदि बेसाद मुवाफोर बावउनाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो बे दिनखालिनो गिदिरा गिदिरा उन्दैखौ अननाय बा उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय खुलुमनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो गासिबो आरो बेनि अनगायै जोङो नै खालारनिफ्रायसो जोङो जोंनि ओनसोलाव रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोननाय जायो बे रंजानाय बाजानायाव गोबां मानेखे बर'फोरा गावसोरनि गाननाय जोमनाय जेरै बर' आइजोफोरा दख'ना गोमो गाननाय रिगि रिगां फास्रा लानाय ब्लाउस गोजा गाननाय आरो बिनि अनगायै गोबां देलायग्राफोर जेरै जोङो गोदोथ' मिथिंगानिफायनो बांसिनै सोनारना थानाय हिसाबै बिसो बिसोरो मानेके मिथिं गानिफायनो माखासे देलायग्राफोरखौबो देलायनाय जायोमोन बैसागुनि समाव। जेरैबायदि दावा फिथाइनि माला गाननाय बिनि अनगायै जों बिबारखौ खर' थुनाय आरो बिनि अनगायै जोङो जोरैबायदि गय जानानै जोङो लिबिस्टिबा ओ बानायनाय बेफोरनि अनगायै जों माखासे जेनथ'खा गानाय बेफोरखौबो जों बैसागुनि समाव जों बर' आइजोफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो बिनि अनगायै आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ जों जेरै गामसा गाननाय आरनाय गाननानै ओंखारनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव। नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ एफा एनै जों बैसागु रंजानायखौ गोदोथ' गंफ्रोमबो न'खराव न'खरसे न'खरसे हाबै हाबै थांनानै माइरं मागिनाय नुयोमोन बेफोर मागिनायाव माने बे सोरबाबा माइरं बा सोरबाबा दाउदै सोरबाबा बिदिनो मेगं थाइगं बेफोरबायदि हरनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोल फोराव बेफोरबायदि बांद्राय न' न' हाबनानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जाला। मानोना आथिखालाव एसे समनिबो आंखाल होननानै बुंनो हागोन। बेनि थाखायनो मानेके स्टेट प्रग्राम बायदि बिफोरबायदि खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो। आरो बिनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला बैसागु रंजानायाव गोबां बर'फोरा खुगा मेथाइफोर खनो बेफोर खुगा मेथाइफोरा माखासे बर'फोरनि दोरोङारि गियान हाब फानानै थानाय जेरैबायदि जोङो माखासे गावसोरनि रायजो जानायाव दुखु खस्थ' सहायनांनाय हादान सिफायनो थांनायाव खननाय मे थाइ बिबाजैया बिबोनांखौ एदावनाय मेथाइ बिगुमैया बिबोनांखौ एदावनाय मेथाइ बेफोरनि अनगायै जों गोबां मेथाइफोर खननायखौ जों मेथाइ खुगा मेथाइबो जों मोननो मोननाय जायो आरो बैसागुनि समाव। नोंथाङा बे बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलनि?
औ हागोन नोंथां बुंनो हागोन ओ बिदिब्ला आं बुंनि बे जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै एसे ओ जिहेथु दा नोंथाङानो एसे आगोलावसो बुंलांखाबाय जेनेबा बर'फोरनि आंगो होननानै बैसागुआ बैसागुआनो बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै बुंजागोन मानो होनना बुङोब्ला बोसोराव जोङो बैसागुखौ खेबसे गाजा गोमजायै जोङो बैसागु बोथोरखौहाय बिदाय हरो खुंबोयो।
बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा ओ सैथ्र' दान माबायाव खुङो होननानै नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ बेबायदिनो जोंहा गिबि सानखौहाय जोंहा मोसौनि बैसागु होननानै बुङो नङा होमबा ओ जोंनि खैबो बेबायदिनो आरो मोसौ वहाय ओ फुंङावनो ओ दुगैस्रां लोब स्राङै गलिनिफ्राय मोसौखौ दिरुंखौ हगारनानैहाय जोंहा ओ बह बा दैसा बिलोफ्रावहाय थुखैनो लाङो थुखैखांनायनि उनावहाय साफानो थुखैखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो सिगाङावनो जोंहा हानानै लायो जेरैहाय ओ लाव फान्थाव बेबायदिनो आरो थायखा फिथाय बेबायदिनो हालदै बेफोरखौहाय जोंहा हानानै लाग्रोखायो बेबायदिनो औवा ओ जोंनि ओनसोलनिखौसो बुंदों गुबुननिखौ माबायदि जोङो ओमफ्राय औवा सैनानै लायो बे औवायाव हाय जं सैनानै लानानैहाय बेवहाय बे लाव फान्थाव हालदै बेबायदि थाइखा फिथायफोरखौहाय माने सोनानै लायो आरो। बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ दङ बेबायदिनो दिगलथि बिलाइ बेबायदिनो रायदों बिलाइ ओ बेफोर मो खोना बिलाइ बेफोरखौहाय लायो बेफोरखौ संग्रायाव लानानैहाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां लानानैहाय मोसौखौ हाय थुखैनो लांनानैहाय ओ मोसौखौहाय बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दहाय जेनेबा बेबायदिनो खोथा गानहोयो बेबायदिनो फाख्रा सिख्रा आ बेबायदिनो होसिगोन मोसौनाव दागो होसिगोन। ओ नोंथाङा बुंखानाय बायदि जेनेबा सिगां बर'फ्रा फोथायनाय मोना जेनेबा जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैनानै जेनेबा मोसा ल मोसा लख्राफ्रा जेन बेफोरखौहाय ओ गिनानै खारो जेनेबा जाफैया बेफोरबायदि फोथायनाय दंमोन आरो बर'फोरनियाव। बेबायदिनो ओ जोंनि खैजाय ओ दुगैखां लोबस्रां बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय फोथारथिंजाय होलाङो। होलांनानै हाय जोंहा बै लाव फान्थाव बेबायदिनो हालदैफोरजों हाय जों खुबै खुबै मोनसे मेथाइ खनो आरो बेखौहाय बयबो ओनसोलाव खनो। नामाथाय बेखौहाय जों बिजाबफ्रावबो मोनबो खादों। जेरैहाय लावजा फानथाव जा बेखौहाय बोसोरै बोसोरै एर होनाय। ओ बेनिफ्रायहाय खुबै खुबै लाङो बेबायदिनो ओमफ्राय बै मा होनो ओइ दिगलुटि बिलाइ रायदों बिलाइ मोखना बिलाइजोंहाय बुज्रावना होयो जेनेबा ओ मोसौआथ' जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे गोथार ओ गिबि नङा होमबा। मानो होन्ना बुङोबा जोङो मोसौखौ हाय लोखि होननानै मानियो। जों मोसौजोंनो गोदो गोदायनि फ्राइनो हालेवनानै गावनि थांना थानाय राहाखौ हाय लाबोदों। आबाद मावनानै हाय बेबायदिनो जोङो मोसौखौहाय बोसोरावहाय खेबसे बेबायदिनो थुखैस्रांनानैहाय बेबायदिनो ओइ रायदों बिलाइ दिगुलुटि बिलाइफोरखौ बुज्राबनायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा मोसौफोरनियाव माखासे बेमार आजारफोरा जेन जायखारलाङो आरो जेबायदि फैया जेनेबा बेमार आजारफ्रा बेबायदिखौ फोथायनानै हाय जोंहा मोसौफोरखौ बुज्रावनानै लाङो आरो दुब्लि फोथारावहाय होलाङो। बेबायदिनो ओइदिनखालि जोंनाबो दि बेहाय नोंसोरनि बिथिंजायनि बायदिनो ओ उदाङै हगारनानै होयो आरो मोसौखौहाय दुब्लि फोथारावहाय। आरो बेबायदिनो ओ अखानायैहाय जोंना बेबायदिनो सुबुंफ्रा जोंना माने गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर होनाय ओमफ्राय बेदिनो जोंना उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ संनानै लानाय बियो सोलियो आरो अखानायैहाय जोंना बेबायदिनो जोङो जोंनि आइ आफामोनखौ हाय जोङो खुलुमो। बेबायदिनो आइ आफा मोनाबो आबै आबौमोनखौ खुलुमो जोंनि जोंबो जोंनि ओमफ्राय देरसिनफोरखौ हाय जोंबो खुलुमो बेबायदि। बिदिनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनोबो ओ बेबायदिनो बोर होयो गिदिरफ्रा बेबायदिनो गामिनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायदिनो न'खर न'खर खुलुम्रांहोयो बेबायदिनो उन्दैफोरा गिदिर गिदिरफोरखौहाय बोर लानो थाखाय बेबायदिनो सोलियो आरो आरो बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनिखैबो बेबायदिनो ज' ज' ओंखारलायनानैहाय बैसागु मागिनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंहा बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय जेरैहाय माखासे रंजानाय बाजानायाव हाय ओ जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा ओ बेबायदिनो जाबख्रिं बेबायदिनो औवाजों बानायनाय बे थरखा फोरखौहाय लानानैहाय बैसागु ओ मागिनो थाखाय ज' ज' ओंखारलायो आरो गामि-गामि।
औ औ।
बेबायदिनो गामि न'खरनिफ्राय सासे बा सानै जिखिनिया हायो बेबायदिनो ओंखारो बेबायदिनो बोराया बेबायदिनो बोराय हान बोराय बुरै हानजा बेबायदि ओमफ्राय गथ' गथाय आ मोनसे गथ' गथाइ बेबायदिनो ओंखारनो हानाया आरो बेसेबां गथ'द्रायबो नङा माने। ओ एसे जेनेबा आद बोसोर दस बोसोर बेबाय दिनो ओमफ्राय बेबायदिनो आरो लाइमोनफोरा एस्रा बेबायदिनो
ओ थिम जानानैहाय मागियो आरो।
ओ बैसागु मागियो। रंजा-रंजा-रंजा बाजा ओ ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा ओ आं एसे ओ बुंबावनोसै बैसागुनि बागै जेनेबा जोंहा बैसागु समाव समानो जोंनि जेनेबा देरसिन फोरबो नालाय बेयाव हायनो जोंहा गासिबो दु दाखा बावगारनानैहाय जोंहा बैसागु बोथोरखौ रंजाहरो आरो बेबायदिनो बैसागु बो थोरावनो माखासे गाव-गावनि गोसोनि साननाय खोथाफोरखौहाय ओ माखासे ओ मेथाइफोरनि गेजेरजोंहाय फोरमायलायो जेनेबा ओरैनो गोसोथोनाय मेथाइ बेफोरबायदि आरोना। गोसोथोलायनायफोरखौहाय मेथाइनि गेजेरजों हाय बेबायदिनो फोरमायलायो आरो गावनि गोसोनि ओ जि माबा ओ हास्थायनाय दंमोन बेफोरखौ माने बैसागु बोथोरावनो स्रा स्रायै माने फोरमायलायो आरो। बर'फोरनि गेजेराव ओ बेबायदिनो जोंहा गोबो जोबोद गाजा गोमजायैहाय बै सागु बोथोरखौहाय हगार हरो। ओ बे समावहाय माने जोंहा मिथिंगायाबो माने सोमखोर समायना महर लायो। ओ बेबायदिनो बिफां बिलाइफोरा जेनेबा गोथां-गोथां जेरावबो गोथां बिलाइ गाब गायो बेबायदिनो